हेल हेलौ
हेल'
ओ नोंथां खोनादों ना?
ओं नोंथाङ खोनादों।
गोजोन फुंबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनायखौ बांहरनाय जाबाय।
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन ओ नोंथाङा ओ सावरायनो हागोनना आंजों?
ओं हागोन दे नोंथां।
ओ आयदायानो जाहैबाय जों माने बेसेन गोसा समखौ माबायदि माबायदि बाहायलांनांगौ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन दे नोंथां।
दे फोरमायदो नोंथां एसे।
बेसेन गोसा समखौथ' जोङो। ओरैनो बाहायनो ओरैनो थांगारनो होनो होनाङा आरोना।
ओं
माने जोङो समाथ' बयनोबो थोआ नालाय। जों खामानि गैयाब्लासो। समा ओरैनो थांगारो जुदि जोङो खामानिफोरखौ। दिरुननानै मावोब्ला समा थोआ आरोना जोंनो। दा बेबायदिनो माबाफोर खामानि मोनोब्ला जोङो मावनांगौ आरोना।
ओ नोंथाङा बुं जा बुंदों बे नोंगौ। ओ जेनेबा जों बेसेन गोसा बेसेन गोसा समखौ। ओ ओरैनो दैयाव हगार हरनो नाङा बेखौ नोंथाङा बुंदों। जेनेबा नोंगौ बियो ओं नाथाय ओ समनि खामानिखौ जों समावनो मावनांगौ। समखौ जों जेनेबा ओरैनो हगार हरनो नाङा ओ जेनेबा। फरायनाय समाव फरायनांगौ मावनाय समाव मावनांगौ। ओ गासिबो खामानिफोरखौनो जोङो ओ सम मथे मोजाङै मावलाङोब्ला जोंनि मा मा होनो समा ओरैनो दैयाव थांगारा आरोखि ना। नोंथां औ ओ जेनेबा आथिखालनि समावथ' बांसिन मानसिफोरानो मा समखौ मोजाङै बाहायनो रोङियाव गासिबो बांसिनानो गोदाव सोराव जालांगासिनो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा ओ ससियेल मिडि इयायाव बांसिन मानसिफोरानो गोदो हाबनानै थायो जेरै इन्सटाग्राम फेसबुकनो वाट्सप जेनेबा ववाट्सपफोराव ओ समफोरखौ माने मोजाङै मोजां खामानियाव बाहायनो रोङिनि थाखाय समा ओरैनो दैयाव थांगारगासिनो आरोखि
औ नोंथां।
जेरै बेफोराव गोदोनायफोरखौ बुंनो थाङोबा बांसिन थाखो दाइन गु फोराव फरायनाय फरायसाफोर बेनि अनगायैबो जेनेबा बेनिफ्राय गोजौसिन लेभेलाव फरायनायफोर बेफोरो उम बेफोर फरायसा बिराद बांसिन आथिखालाव ओ मा होनो फरायनायाव नांथाबालासिनो ओ ससियेल मिडियाफोराव गोदोनानै टाइम हगारगासिनो आरोखि ना गेमफोर गेलेयो हायो बेफोरनो उम
थारैनो बेयो सैथो आरोना बांसिनानो माने बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा मबाइलफोर लायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बांसिनानो खालि बे रिल्स बानायनाय मा बानायनाय बेफोराव गोदोसोनानै थायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ।
समफोरखौ जेनेबा जों मोजाङै बाहायनांगौ ओ बेफोरनि ससियेल मेडियायाव गोदो हाबालासिनो जेनेबा जोङो ओ गोबां गियानफोर मोननाय खामानिफोर ओ जेरै मा होने बे बायदिसिना बिजाब फरायनाय सल'बाथा फरायनाय खन्थाइ आव फरायनाय बेफोरावबा बेफोराव जोङो गोजो हाबनानै थायोब्ला समा ओरैनो थांगारा आरोखि
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो ओ मबाइल फन बाहायबाबो ससियेल मिडिया बाहायदों माबा ससियेल मिडियायाव खुब जादोंबाबो जेनेबा गियानफोर मोननाय बेफोरबायदि बेफोरबायदियाव मुखुब जायोबा जों मबाइलनिफ्रायबो खुब माबा जानो हायो आरो मुलाम्फा लानो हायो आरो।
औ नोंथां।
आ बेफोरनि ओ जेनेबा बेफोरखौ बांसिन बाहायालासेनो ओ माबाफोरा फरायसाफोरा जेनेबा ओ बे नोंथां बुंलां रिल्स बानायनाय मानाय बेफोरावसो बांसिन मुखुब जायो आरो।
औ औ।
औ।
दा बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा थालांगासिनो आरो ना सोलोंथाइनि फारसे गोसो होला बांसिनानो बिदियाव मुखुब जानोसै दा बिदियावनो माने गोजौ लेभेलसिम बांद्राय थांनो हायाखै आरोना नोंथां।
औ। ओ गोदोनि गोदोनि समफोरावबोथ' बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ लेखा ओ लेखा फरायनाय बा ओ थायामोन बांसिनानो। जेनेबा मोसौ गुमनाय मानाय बेफोराव बांसिन गोसो होयोमोन ओ सल'बा खोन्थानाय मानाय जेनेबा ओ दानि जुगावथ' बा ओम बेफोरबायदिखौ बांसिनानो नुनो मोनला। उम थेवब्लाबो गोदोनि स माव समखौ बांसिन ओ बेलु गोनाङै बाहायनाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ
ओ जेनेबा समखौ जोङो ओ मो ओम सर्ट कार्टै हगार हरनो थाखाय गोबां आथिखालाव टेक्न'ल'जिया गोबां ओ माबाफोर दिहुनदों आरोना ओ जेरै गोदोनि दिनाव ओ मा होनो आथिंजों थाबायनानै गोजान गोजान दावबायोमोन ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ आथिखालावथ' ओ बेफोरबायदि दावबायनायफोरखौनो नुनो मोनला जेनेबा। ओ साइकेलनो ओ बाइकनो माबाफोर बेफोरबायदि ओंखारनाय नुनो मोनदोंना नोंथां?
उ
ओं ओ जेनेबा मा होनो ओ सम आथिखालावथ' सम खोन्दोखौ मा ओ सदै बाहायनो थाखाय जेनेबा ओ लाइजाम लाइजाम ओ सिगाङो गोजान गोजानाव थांनानै लाइजाम जेनेबा गोजानाव थानाय मानसिफोरजों ओ लाइजामखौ दैथाय हरनानै माबानो गोनां जायोमोन आरो ना।
औ दानि ओं आथिखालावथ' बांसिन दा मबाइलफोरानो औ औ
जानबुं जानबुंजोंनो बांसिन आथिखालाव ओ माबानोसै आरो गेना ओमफाय टाइमा सर्टकाट जानोसै जेनेबा ओमफ्राय बेफोर टाइमफोरखौ मोजाङै बाहायनांगौमोन आरोखि
ओम दा बेफोर टाइमखौ
उ
दा बेफोर टाइमखौ जोङो मैल' सानोना बांसिनानो बांसिन बेफ्रावनो ओरैनो बेखारारि बाहायसिगोन बिदियावनो माने थालांगासिनो आरोना।
औ जेनेबा टेक्न'ल'जिया जोंनो ओ टाइमफोरखौ मोजाङै ओ बाहायनो ओ जेनेबा मोजाङै बाहायथों बेफोरबायदि जेनेबा ओ टेक्न'लजिया दिहुननाय गासिबो बुस्थुफोरानो जेनेबा सर्ट काट जानाय बि बेफोरबायदि नुनो मोनो ना नोंथां ओ जेनेबा बेफोरबायदि सर्ट काट ओ दिहुननायनि गेजेरजों जेनेबा जों माखासे समफोरखौ बासायनो हायो जेनेबा खम समनि गेजेरावनो जानायनि थाखाय। ओ थोद बेखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनांगौमोन समखौ खिन्थु ओरैनो दैयाव आद्रि आगार हरनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथांनि थारैनो सैथो।
उम
दा नोंथांमोनथिंजायलाय माबायदि सोलिनानै दं?
ओ जोंनिखिथ' बेफोरबायदिनो ओ माखासेया माने समखौ मोजाङै बाहायदों जाय मोजां बे मोजाङाव बाहायबाय जाय गाज्रि बे ओ ओरैनो दैयाव आगार हरनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां थारैनो जोंखैबो बेबायदिनो जानानै दं बांसिन बे क्लास नाइन टेन फरायनाय गथ'साफोरा बांसिन मबाइल लानानै बांसिनैनो माने सोलोंथाइनि फारसे गोसो हो होला आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेफोर बायदिखौनो आथिखालाव बांसिन नुनो मोनो। ओ समफोरखौ जेनेबा मोजाङै बाहायै मायै गोदाव सोराव ओरैनो हगार हरनाय
औ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो नामा समनि सोमोन्दै।
समनि सोमोन्दै दाथ' नोंथाङा बुंलां बुंलांनाय बायदिनो जोङो ओरैनो बेखाराव थांहो नाङा माने जों इन्टारनेटनि फारसे गैयाब्लाबो जोङो गावनि आखाइनि आयदा बा मा रोंगौथि दङ बेखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ आरोना। जेरै गोदोनि समावथ' बांसिनानो जेखाइ खबाइ हमना हेबनायफ्राव एसे सम थांगार होयोमोन बांसिनानो बेफोरखौ रोङोमोन नाथाय दानि मुगानि मानसिफोरा बेफोरखौ हेबनोनो रोंला माने ओरैनो माने इन्टारनेट आव थायै थायै बांसिनानो बेखार सम हगार हरो आरोना दा बेफोरखौ सोलोंनानै लायोबा जोंनि बर' हारियाबो एसे सिनाय सिनायथि जागौमोन आरो
औ।
ओ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो।
औ नोंथां नोंथाङा जा बुंलांदों बेयो नोंगौ ओ समफोरखौ जों मोजाङै बाहायनांगौ ओ उम नोंथाङा जेनेबा ओ सम समखौ माबायदियै बाहायलांनांगौ होननानै सानो जेनेबा ओ दिनैनि ओ सिगां जोंबो जोंबोथ' जेनेबा सिगांफोराव ओरैनो समखौ माखासे आद्रि खालामदों। ओ जेनेबा दिनैनिफ्राय नोंथाङा माबायदि समखौ बाहायनांगौ होननानै सानो?
दिनैनिफ्रायथ' समखौ जोङो ओरैनो थांगार होनाङा। बांसिनानो जोङो मबाइलफोर लादोंब्लाबो इन्टारनेटफ्राव माबा मोनसेफोर बा आजिखालिथ' अनलाइनफ्रावबो एसे एनै फैसा थाखाफोर खामायनो हायो फेसबुकफ्राव कन्टेन मोनो। बांसिन नोङो गोसो होयोब्ला कनटेन्ट मोनो। जुदि बेखारै नोङो रिल्स बानाय बानाय हगारनानै जुदि जेबो खन्थाइानो मोनाब्ला ओरैनो बेखार जायोना नोंथां।
उम जेनेबा जोंबो बुजिस्लाबियाव सिगांफोराव ओ समफोरखौ मोजाङै हगार मा होनो। ओरैनो दैयाव हगार हरनाय जाबाय ओमफाय ओ आं सानै जेनेबा दिनैनिफ्राय ओ माने बेफोरबायदि खालामा। जेनेबा रावबो दा खालामथों बेनोसै आरो आंनि साननाय। ओ नोंथां जोंना समाबो दा जानानै फैबाय उम नोंथाङा माबा फोर इसेफोर फोरमायबावगोन नामा?
फोरमायदोंथ' दा गासैबो बेबायदिनो गोजा जेरावबो गाससिबो बेबायदिनो
नोंथां होनबा ओ नोंथांजों समनि समनि बेसेन गोसा समनि सोमोन्दै रायलायनानै गोजोननाय मोन्दों। ओ सानो जेनेबा उननि समफोराव राय्लायबावनो मोनगोन।
ओं ओं दे ओं नोंथां गोजोनबाय।